हेल' औ खोनादों।
अ ओ नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना?
औ मोजाङैनो दं।
ओ नोंथांजों दान्दिसे सम सावरायनो होननानै आङो नोंथांथिम कल खालामनाय जादोंमोन।
औ औ आं फ्रि।
औ नोंथांजों अब्ला आं सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन।
दा नोंथांजों आं सावरायनो सानदों दा जोंहा जानाय लोंनायनि सायावनो सावरायनोसै।
औ
ओ नोंथांनि ओ सबनिफ्राय मोजांसिन ओ बा खाजा नोंथाङा ओ बासिनानै दोननाय दङ नामा?
औ जेरै अनला बेफोरनो आरो।
औ
अनला सबाय बेफोरो।
आदसा नोंथाङा नोंथाङा बेफोरखौ मोजां मोनो जानो नंगौ ना?
औ
आ दा नोंथाङा जानो मोजां मोननायजों लोगोसे बेफोरनि सोमोन्दै गुवारै मिथिगौ नामा?
औ एसे मिथिगौ।
औ फोरमायना होदो अब्ला?
औ आङो अनला संनायनि बारै खिन्थानो हागोन।
औ दे फोरमाय।
खौ संनो थाखाय गिबियाव ओ माइरं सोबनानै लानाय जायो। बे माइरंखौ बेखौ दसे सम सोमनानै दोननाय जायो आरो। बेनि उनाव ओ मोनसे मोजां आइजेंआव ओम बोखांनानै दोनफिनो बेनि दैया जाहाथे सर'यो बेनि थाखाय‌। आरो बेनि उनाव दसे थानानै देंखियाव बा उवालाव बा ग्रेइन्डार बेयाव देनानै लानाय जायो आरो। गुन्दै खालामो औ बेनि उनाव बा बेयाव ओ बेदर ना बा ओ औवा गाजा बिदि होजायो आरो।
औ नंगौ नामा?
औ। बे गिबियावनो ओ अमा बा ना बेफोरखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनांगौ।
बेनि उनाव बे अनलाखौ ओ दै ग्लुब ग्लुब गोदौनाय दैयाव होनांगौ बेयाव गोदौबाय थानायावसो होनांगौ आरो। फेन्स्रानानै बिदि। औ। आरो बेखौ खारैजोंसो संनाय जायो नालाय बांसिन खारै होजायो आरो होनांगौ गोदौबाय थानायावनो। ओ बेनि उनाव बे खारैखौबोथ' आरो ओरैनो मोना बेखौ थालिरनि फस्ला बे खौ थुख्रा थुख्रा फिसा खालामनानै फोरान गोबाव सम फोराननायनि उनावसो बेखौ सानदुंआव फोराननानै खावखां खावनानै बेनि हांगारजोंसो दै सरोब्लासो खारै जायो आरो।
अ' आतसा नंगौ नामा?
औ। बेनि उनाव बे खारिखौ खौ होखांनानै दसे थानानै ओ सागं सानानै होनांगौ आरो जाहाथे बेयो लाथा खानानै थाया बेनि थाखाय। बेनि उनाव बै बेदर बा ना बा ओ औवा गाजा बेखौ होजायो आरो। बिनि दसे थानानैनो औ फालौ बायदिसिना मस्ला बेफोरखौबो होजायो होनो गोसोबा ओ बेनि उनाव बेखौ खांबानो जाबाय आरो। नोंथां औ।
माबाफोर बुंनो नागिरदोंमोनना नोंथाङा?
औ नोंथाङाबो मिथिगोन नामा बेफोरनि सोमोन्दै?
औ आङोबो आंबोथ' एसे एनै मिथिगौ। ओ आं निजि गाव हारसिङै संफेराब्लाबो ओ गुबुननि संनायखौनो नायनानै एसे मिथिगौ आरो। दा जोङाहाय जेरै जोंहा गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर थायो। जोंहाथ' माखासे जि आइटिक मोननायबो ओंख्रि फोर दङ।
औ नंगौ।
औ दा ओ आंनिफ्राय आं नोंथांनिसिम बेखौनो फोरमायनो सानदों। जोंहा ओ माखासे गोथाव गोथाव ओंख्रिफोरखौ संनायाव माखासे ओ मस्ला मस जेबो बाहायनाय जायो नंगौनां? दा ओ माब्लाबा समाव नोंथाङा ओ जेबो होआलासिनो बा जेब बो जोङो गुबुन ओ जा मैगंनि अनगायै गुबुन होआलासिनो जेबो होफादेरालाफि होफादेरा लासिनो ओ बाओंख्रि संनाय बे ओंख्रि संनायफोरखौ जाफेरदों नामा?
सेबो होआलासेनो बा मस्ला
जेरै जों मस्ला मस्लि औ। बेफोरो मस्ला मस्लि होआलासिनो दा दिनैनि दिनावथ' दा गोबाङानो जोंनिया मा मस्ला मस्लि बिराद होनानै जायो नंगौना?
औ नंगौ बि मस्ला मस्लिाबाबो बिनो जेनेबा संख्रि हालदै बेखौथ' खाथारो आरो।
औ नंगौ बेखिनिखौथ' होखायो।
औ औ जाफेरदों जानायालाय।
औ नंगौ। दा बेफोरबाय जों बैफोर बुस्थुखौ होआब्लाबो जोंनि ओंख्रिया थावनायखौ नोंथा मोनना मोना?
थावो थावो।
औ थावो ना?
औ बेयाव संख्रि थाव ओम हालदै बिदि होबानो ओंख्रिफोरा थावो।
औ नंगौ न थारैनो नोंगौ। ओमफ्राय ओ नोंथाङा दिनैसिम ओ नोंनि जिखिनि ओ सोलिबाय थानाय दा सम बे समहालागै नोंथाङा ओ सानफ्रोमबोनि लाइफआव बा सानफ्रोमबोनि जिउआव ओंख्रि संनाय हाबाफारिखौ लाखरबाय थायो नामा?
ओहो आं सानफ्रोमबो बिदि संबाय थाया।
अ नंगौ नामा?
औ ओरैनो माब्लाबा माब्लाबा समजायो
औ नंगौ नामा? ओ नोंथांनिसिम मोनसे सोंलुबाव
औ।
दा जोङो जेरैहाय सबायजों साम'। दा समायजों साम' ओंख्रि संनायाव जोंहा साम'खौ नोङो दा मोननो थाखाय मा मा खालामनाय जायो दा जेनेबा जोङो बेखौ बायनानै बा बनिफ्राय बा हमनानै लाबोनो माबायदि माबायदि खालामनो गोनां जायो।
संनो थाखाय
औ।
औ बेखौ जोंथ' बांसिनानो दुब्लिफोरनिफ्राय हमनानै लाबोनायखौनो जायो। बायनानै बांद्राय जाफेराखै ओ दुब्लिनिफ्राय हमना लाबो नानै बेखौ सानसे बा साननै बिदि उन्दैयाव सोमनानै दोनो आरो बेनि मैला थायो नालाय। मैलाखौ औ। मैलाया जाहाथे ओ गलाङो बेनि थाखाय बेनि उनाव संनोबाथाय आरो ओ बेखौ आरोबाव खनसे साफा दैजों सुस्रफिननाय जायो बेनि उनाव बे सामुआव धाखोन थायोना बेखौ फिनफोरजों सुनानै ओरै बोखारनाय जायो आरो बेनि उनाव बे सामुनि ओ खिथु उन्थिबो ओ खासिदो दानख्लाबनाय जायो बासखा बेफोरदो दानख्लाबनाय जायो आरो। ससे ससे। बेनि उनाव बेखौ साफायै सुफिनना लानांगौ नङाबा बे दानख्लाबनायनि जोरफोर थानो हायोना बेखौ नङाब जानायफोराव बौनो हायो खुगाफोरा।
औ नंगौ नामा?
मोजाङै सोफिनना लानांगौ जायो आरो बेनि उनाव ओ सबाइफोरजों संनोबाबो जेखिजाया जेदोबाबो संनोबाबो बेखौ एवफ्रामना लाग्रोनांगौ आरो थावदो। संनोथ' आरो सबाइखौ सोमना लानांगौ जायो दैदो बेयाव बिगुर थायो नालाय बिगुरखो बोखारनो थाखाय दैयाव दसे गोबाव सम सोमनानै लानांगौ जायो बेनि उनाव बेनि बिगुरखौ बोखारबानो जाबाय आरो खारै होनानै बेखौबो खारै होनानैसो संखायो नालाय सबाइखो बिदि सङो आरो। बेयावबो फालौ बायदिसिना मस्ला बिदि होयो आरो होआबाबो जायो होनायालाय औ बेनि उनाव बे गोदौ गोदौखांनानै जिखुनु जाया मैगङावथ' आरो सागं सानाय जाखायो नालाय बेयावबो सागं सायो सबाय ओंख्रियावबो बिदिनो गोदौबाय थानाय समाव बे साम'खौ होना होबानो जाबाय आरो ओमफ्राय।
नोंगौ नामा?
औ।
दा जोंथ' गोबां जानायनि सायावनो सावरायबाय। दा जानाय नि अनगायैबो दा बैफोर मैगंनि अनगायैबो जोंहा आरो गुबुन मा मा मैगं जाथावना दङ मिथिगौ ना?
औ मैगं जाथावना जेरै मैथाफोर मैथाखौथ' दा दैज्लां बोथोराव बांसिनानो जानो मोजां मोनो ओ मानसिफोरा आं बांद्राय मोजां मोना थेवबो गुबुना मोजां मोनो आरो। बे गोखै जायो आरो।
दा जोंनि दासान्दि दा जोंहाथ' दैज्लां बोथोर नङा होनबा? दा दैज्लां बोथोराव जोंहा मा मा मैगं गायनाय जायो बेफोरखौ मिथिगौ ना?
औ मोनथिगौ इसे
अ।
औ ओ जोगोनार गायनाय जायो ओ भेन्दि ओ मैथाखौबोथ' गाय खायो आरो ओ खुन्द्रि खुमब्रा फानिलाव बायदि बायदि दंबावो आरो।
औ
औ
ओ नोंथांनि न'खरावबो ओ बैफोर मैगंख' बा आबाद मावनाय जायोना?
औ जोंहानि न'खरावथ' बांद्राय बिदि मावा गुबुनखौ नुयो आरो।
मोजाङानो ओ नोंथांजों दा जाखिनि सावरायबाय ओ खोब गोजोननाय मो नोंथांजों सावरायनो मोननानै ओ नोंथांनिफ्रायबो माखासे ओ गोदान बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय।
औ
ओ जोंहा समाबो जाबाय इयुन समफोराव आरो गोबां खोथा सावरायनो मोनबावगोनखो नोंथांसिम मिजिंथिनाय थाबाय जोङो बे समाव लाखिथ'नोसै नामा? दे औ।